खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ
औ आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोना जादों जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो नोंथांजों सावरायनो आङो हरनाय जादों दावबायनायनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दावबायनाय होनोब्ला जोङो दावबायनाया जाबाय सुबुंनि मोनसे गोनांथार मोनसे हाबा दावबायनायनि थाखाय जोङो गोदान रोंगौथि गियान मोननो हायो दावबायनाया जोंनि ओनसोलनि सिङाव बा जोंनि हादरसानि सिङाव बा जोंनि हादोरसानि अनगा गुबुन हादराव हादरसायाव बा जोंनि हादरनि अनगा गुबुन हादोराव बेबायदि जायो गोदोनि दिनाव सुबुं माहारिया बांसिनानो आथिंजों लामा हान्थिनानै दावबायोमोन बिनि अनगायैबो गोदोनि मानसिफोरा गराइफोरजों गराइ गारिफोरजों बेबायदिनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लामा हान्थियोमोन आरो दावबायोमोन नाथाय आथिखालाव दानि सुबुंफोरा बांसिन मा गारि मथरजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनसै गारिफोरजों बा ट्रेनफोरजों बा अख्राङारि लामा जेरै बिरखं फ्लाइटफोरजों एर'प्लेनफोरजों जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनसग दावबायनायनि थाखाय सुबुंनाव गोदान रोंगौथि गियाना बारायो जेरै जोङो हाजो ओनसोलाव दावबायोबा बा बेरायहैयोब्ला जोङो बै जायगानि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा बायदिफोरखौ नुनानै जोङो खन्थाइ रायथाइ बा सुंद' सल' सल'मा बेबायदि लेरनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो खालामो बबेबा मोनसे हादरसानि हादरसायाव जोङो दावबायहैयोब्ला बै जायगानि जानाय गाननाय जोमनाय बिसिनि हारिमु हारिमु गाननाय बिसोर जानाय जानाय लोंनाया माबायदि आरो जोंनियाव माबायदि सिबियो समाजाव माबायदि बिदिनो बिनि माखासे माने खान्थि नेमखान्थिफोरखौ जोङो नुना मोनबोयो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे माखासे रोंगौथिया बारायो आङो दावबायनाया गिबि खेबनि थाखाय दावबायदोंमोन गुवाहाटि नोगोरमायाव जेब्ला आं गुवाहाटि नोगोरमायाव थांदोंमोन नोंथां अब्ला आङो जायगानि सुबुं सुबुं थाखाखुलि सुबुं थाखाखुलिनि सायाव नुबोदोंमोन बै जायगानि सुबुं थाखुलिफोरा जोबोद माने गेसे गेसेंलायनि गुबुं आरो रोजोब आरो बै जाय गानि बारहावाया जोबोद गुदुं बांद्राय माने सुबुं अनजिमा जानायनि थाखाय आरो बिफां लाइफांफोर ओ गैयि गासिबो बिल्डिं जाजोबनायनि थाखाय बै जायगानि बारहावाया गुदुं दुंहाव आरो आरो सुबुं अनजिमायाबो जोबोद रोजा। ओ बिनि थाखायनो। ओ दाबायदि दैज्लां बोथोर बा गोलोम बोथोराव जोबोद माने बिदुुङा गरम जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों आ माखासे ओ जोङो बै जायगायाव ओ ओ थांनायनि सिगां जोङो मा मा लांफानांगौ? ओ बा नोङो गिबि दावबायनायाव जोङो जेबो लांफानो रोङाबो जानो हागौ। ओ बिनि थाखाय नोङो खस्थ' गोबां खस्थ'बो मोननो हागौ। ओ जेरै नोङो ओ बै जायगायाव थांनायाव बा माबा मोनसे ओ ओ माने बै जायगानि बारहावा जेरै बे जायगायाव गुसु सुहाबनाय बा जोङो सुइटारफोर माफोर ओज माबायदि जाग्रा बेसाद लांफानांगौ बेखौ नोङो गिबि खेब दावबायनायाव लांफा रोङाबा नों खस्थ' मोनहैनो हागौ आरो नाथाय जोङो खस्थ' मोननायनि बेनि उननिफ्राय जोङो ओ माने नोङो खस्थ' मोनखाबाय नालाय बिनि उननिफ्राय नोंनाव सान गोसोआव माने साननाय फैबाय बिबायदि बेबायदि लांफानांगौ ओ बिनिफ्राय जोङो ओ माने सोलोंनो हाबाय उननि बोसोरफोराव माने ओ नोङो ओ थांबाय बायोब्ला बिदि बिदि लांफानांगौ बेबायदि नोंनाव ओ माने रोंनाय बेबायदि ओ गियाना फैबाय आरो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दावबायनानै जोङो गियान मोननो हायो। ओ नोंथाङाबो दावबायनानै माबा फोर गियान मोननाय बेबायदि दं नामा बाट दावबायनानै जोङो ओ माबायदि गोजोन्नाय लानो हायो बिनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ खानांगौ। दा जोंथ' दावबायनाय होनबाथ' जोङो दाबसे जायगा मथ' जों गुबुन दाबसे जायगासिम थां खौनो जों दावबायनाय होनो आरोना नोंथां बेनि - बेनि अनगा जोंनाथ' गोबां ओ फिसा फिसा जोंना दावबायनाय दङ। ओ जोंना गोदोर गोदेर हादोरमाफोराव थांना थांनानैबो जोंना दावबायनाय बेफोरबायदि दावबायनाय दोङो आरो ना नोंथां। दा जोङो मा गासैबो मानसिनि ओ साननाय हनाय बायदिसिना जोंना दुखु सुखु बे बिसोरो समान नङा बेनिखायनो खायफा खायफा सुबुंफोरा बैफोर दाबसे जायगायाव थाबाय थानो बायो नालाय बेनिखायनो बिसोरो गुबुन जाय गुबुन दाबसे जायगायाव बिसोरो सुखु लानो थाखाय बिसोरो दावबायनो थाङो आरो ना नोंथां। बेफोरबायदिनो बे दावबायनायखौ बेफोरबायदिबो दावबायनाय जाया आरो ना नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना दावबायनायजों माबायदि जोङो गियान आरजिनाय होनब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि जोङो दा जोङो जोंनि बे जायगाया जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे ओम ओम हाजो बायदिसिना जोङो बिफां लाइफां थानाय बो बिफां लाइफां बायदिसिना गोदोर गोद दोर न' बां बायदि लामा सामा दालां बायदि दैमा दैसा बायदि बेफोरबायदियाव थाङोब्ला जोङो गोबां बायदि बायदि जोङो जिब जुनार दाावमा दाउसा बायदिसिना जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा बैसोर बैसोर बैसोर हादो बैसोर जागाफोराव थाना थाग्रा बिसोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना जोङो गियान लानो हायो जेर जोङो बिसोरो मा बाद बिदि जायो माबादि बिसोरनि ओ बिसोरनि साननाय हनाय बिसोर माबादि रायज्लायो माबादि बिसोरो गावसोरनिखौ जिउखौ बिसोर थांना थायो बेफोरबायदि जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो ना नोंथां। बेफोरबायदिनो - बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनानै जोङो बेबायदि गियान आरजिनाया आरो नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनो दावबायनो थाखाय जोंनो गोबां
मुवा बेसादनि जोंनो गोनां जायो आरो नोंथां दा गोजां बोथोरफोराव जोङो मबा दाबसे जायगायाव जोङो बाइक नङाब्ला जोङो गारि गारिफोरजों कारफोरजों थां - थां - थांनो गोनां जायोब्ला जों बेफोराव जोङो गोबां बुस्थु जोङो जेरै जा जाग्रा लोंग्रा बायदिसिनाखौ जोङो लाफानांगौ जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंना हर माब्लाबा जोंना बायदिसिना अखा बां अखा बायदिसिना जायोब्ला जोंना माब्लाबा जोङो दखान बायदिसिनाखौ जोङो मोनाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ ला थानाया जोंनि थाखाय गोनां बेनि उनाव जोंना लोमजाबा साजाबा बायदिसिना जोंना मुलाय बिल बायदिसिना जों लाफानांगौ जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों जेब्ला जोंना गोजां गोजां बोथोर जायो अब्लाथ' जोङो गुदुं जायगायाव जोङो बेरायनो मोन मोजां मोनो बेनि थाखायनो जोङो गोबां गुदुं जायगा नागिरनानै जोङो बेरायनो थाङो आरो नोंथां आं
औ
जायनि जाहोनाव जोंना देहाखौ जोङो गुदुं मोननानै निजेखौनो गोजोननाय मोनो बेनि उनाव अनगायैबो जोंना गुसु बोथोराव जोङो गुदुं गुदुं जायगा नागिरो आरो गुदुं बोथोराव जोङो गुसु जायगा बायदिसिना गुसु जाया फाहार बिफां लाइफां थानाय बार बारनाय खोलो खोलो अखा हानाय बायदिसिना जा थांनों मोजां मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंना जेरै जों गोलोम बोथोराव जोङो बायदिसिना जोङो दै बाज्रुम बायदिसिना जोङो दैमा दैमानि दै बोहैनाय गुसु गुसु दै बोहैनाय बायदिसिनायाव थांनानै जोङो बेरायहैयो आरो नोंथां बेनि अनगायैथ जोंना नसुंसेनि हादर जेरै भुटान बायदिसिना जोङो हादोर बेफोरबायदि हादोरावबो जोङो थांनानै जोङो गोबां गोबां बायदिसिना बिसोरनि बिसोरनि आं न' बां बायदिसिना बिसोरनि नुथाय सावगारि जेरै बिसोरनि बिफां लाइफां बायदिसिना लामा फोरखौ जोंङो नायनो थांङो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो उम दा जोङो मबेबा मोनसे गोदोर हादोरफ्राव जोङो थांनो गोनांब्ला जोंनो गिबियावनो नांदों जोंना गावनि डकुमेन्ट जेरै पास पासपर्ट जोंना भिजा बायदिसिना डकुमेन्टस नांग्रोगोन आरो नोंथां अब्लासो जोङो बै हादराव जोङो थांनानै थाहैनो हागोन नङाब्ला जोंखौ बै हादोरनि बायदिसिना जेरै बिसोरनि थायोना नेग्रा बिसोरो जोंखौ हाबनो होनाय नङा आरोबा जोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनाथ' दावबायनायनि अनगायैबो जोंना गोबां दंबावो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंना सम थानायावनो जोङोवबायनो दावबायनो थाङाब्ला जोंना जेरै जोंना मानसिनि बैसोआथ जोंना थिगैनो थाबाय थाया सानसेबाबो जोंङो बोरायगोन बुरिगोन बिनि थाखायनो जोंङो बै जायगा खौ नायना लानांगौ आरो नोंथां नायखांब्लाथ' जोङो जोङो बेनि अनगायैबो जोंना उन समनि थाखाय जोङो बे सावगारिफोरखौ नायनो थाखाय जोंना केमेरा भिदिअ' बायदिसिना जोङो बायनानै फट लानानै जोङो बेखौ उम जोङो उन समाव जोंङो जेब्ला जोंङो दावबायनो समा जोंना गैयाब्ला जोंङो जेरै बोरायोब्ला जोङो बै सावगारिफोरखौ नायनानै जोङो गोसोखौ गोजोननाय लायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना मेमरि थालाङो बेफोरखौ जोङो नुयो ब्ला गोजोननाय मोनो जों उन बेबायदि समाव जोङो बेफोरबादि बेरायोमोन उम थायोमोन होननानै सानो आरो नोंथां। नोंथाङा बैसेफोर औ नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगौ नामा नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायहैखो?
औ ओ फरायसा समावबो ओ बेरायनाया जोबोरैनो गोनांथार नोंथां। ओ फरायसा समाव ओ जोङो फरायनाय लिरनायाव ओ जोबोरैनो बेरायनायनि बेरायनायनि जोङो थुलुंगा मोननो हायो नोंथां। ओ आरो जोङो बेरायनानै ओ उननि समफोराव माने जोङो गोसोखांथि महरै बो मोननो हायो ओ जोङो। सिगां समाव ओ बैबायदि बेबायदि जायगायाव बेरायदोंमोन थांदोंमोन बेबायदिनो बेरायनायनि ओ बेरायनाया उननि समावबो गोसोखांथि जानानै थायो ओ आरो फरायसा समाव फरायसा सम होननानै बुङोब्लाथ' लिरनाय फरायनाय बेजोंनो दिन थाङो नालाय नोंथां। आं बे समाव जोङो बेरायनायनि थाखाय जोङो बबे ओ बबे बबे जायगायाव मा मा नों नुबोखो बेफोरखौ जोङो ओ बिजाबफोराव ओ फरायनायाव जोङो बेरायनायनि सोमोन्दैनो गोबां मोनबोयो नालाय आरो नोङो गावहानो गाव जुदि बेरायहैनो हायोब्ला नोङो नोंनि मेगनजोंनो नुबोबाय नालाय नोङो बिजाब लिरनायाव ओ फरिखा आनजाद होनायफोराव बेरायनायनि सोमोन्दै माबा माबा मोनसे ओ नोङो बेरायनायनि बारहावानि सोमोन्दै नोङो लिरनो थिनोब्ला नोंनि मेगन जों नुबोनाय गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनानै लिरनायफोराव नोङो साबसिन जायो होननानै सानजायो आरो साबसिन जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो ओ फरायनायनि अनगायैबो गोबां मानसियानो माने गावनि दुखु नों दहाय बुंनाय बायदिनो दुखु दुखु जायोब्ला दुखुखौ जानगार होनो थाखायबो दाबसेनिफ्राय गुबुन ओ दाबसे जायगायाव ओ ओ माने बेरायहैनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेरायनायनि थाखायनो ओ जेब्ला दुखु जायो बिसोर दुखुफ्राबो बावगारनानै ओ मोनसे सुखुनि गोजोननाय ओ बै जायगानि नुथायखौ नुनानै गोजोननाय फैखाङो। ओ बेबायदिनो बेरायनाया जोंनि जिउखौ जोबोद गोजोननायजोंनो आबुं खालामो ओ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायनि समखोन्दोआबो जाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों ओंथां।
थां।